औ नोंथां औ नोंथां। औ औ खोनादों दे नोंथां औ नों। थांजों माने ओइ मागो फोरबोनि बागै एसे सावरायनो सानदोंमोन आरोना।
औ सावराय हागोन नोंथां सावराय जागोन।
ओ नोंथांनिसिम। एसे माने सोंलु सोंनो लुबैदों आरो ना गिबियावनो।
औ।
औ नोंथाङा एसे मागो मागो फोरबोनि बागै एसे बेखेवना होलाय।
औ जागोन दे ओं जोङो मागो। फोरबो होनोब्ला बियो जोंनि बर'फोरनिनो बा जोबथा एबा बाथि फोरबो होननानै जोङो बु नो नांगोन आ जोङो दा बे फोरबोआ आबादजों सोमोन्दो थानाय जोङो जाय। खौ आबाद मावखांनायनि उनाव जोङो फिथाइफोरखौ हाखांनायनि उनाव फसलखौ जोङो। ओ गथायखांनानै ला खांनायनि उनाव जोङो बै फोरबोखौ खुंनाय मोनसे बियो आबादजों सोमोन्दो गोनां। फोरबो थिग बेबायदिनो जोङो ओ माग गुआव जोंनाव ओमफ्राय मोनसे खान्थि दङ जोङो। ओ बे फोरबोआव जोङो फिथाफोर बायदिसिना रोखोमनि फिथा फोर बानायनानै जायो जोङो मागोनि। ओ सानसे बा साननै सिगाङावनो जोंनि ओ बर' माने आइजोफोरा माने बांसिन मावो आरो बे खामानिखौ आइजोफोरा ओ अन माइरं सोमनानै माइब्रा माइरं। ओ बा माथा माइरं बेफोरखौ सोमनानै नो ओ अन गुन्दै ओ उवालाव एबा दिंखिफोराव। देनानै ओ जो माने थियारि खालामनानै लाखायो। अब्ला जेब्ला जोङो बै ओ माबायाव। ओ जेब्ला ओमफ्राय बे फोरबोआ जागायो अब्लानिया जों बै फिथाफोरखौ बानायनानै जा जायो ओ जें जें बे फोरबोआव उम बेलागर न' लुनाय बे खान्थि दङ बे बेलागुर खा लुनानै जोङो ओ बेवहायनो जेरै लावखार ओंखाम जानाय होनो बेखौ जोङो। बायदिसिना ओ बेदर ओंखाम जानानै ओ रंजा बाजा खालामो ओ मोस थायो बेबायदिनो रंजा बाजा खालामो आरो ओमफ्राय जोङो ओ अखानायै बे बेलागुर न'खौ जोंनियाव मा खालामो बेखौ जों अखानायसि नायसि सोरांस्लाब मोनै ओ बेरेफुं जानो जोङो बेखौ ओ दुगैस्रां लोबस्रां जानानै आलारि बाथि सावनानै जोङो बेखौ बेलागुर नोंखौ सावनानै होयो।
औ
बेबायदिनो फोजोबो फोजोबनायनि उनाव जोंनाव आरो मोनसे फोथायनाय दङ जे बे बेलागुर सा सावखोन्दा ओ औवा एबा बनफोरखौ जोङो न'सिम खान्दाखौ जोङो लानानै फैयो। बेखौ जोङो बिफां बिफांफोराव जुदि फिथाइ थायनाय बिफांफोराव जोङो आलायनानै होयोब्ला एबा जों बेजों बुज्रावनानै होयोब्ला बांसिन माने फिथाइ थायो होननानै मोनसे फोथायनाय जोंनि गेजेराव दङ आरो औ बेबायदि फोथायनानैनो जोङो बेखौ लानानै बेबायदि खालामफैयो। ओमफ्राय बै सानखालिनो जोङो न'आव न'आव थानाय बा बारि बागानाव जोंनियाव थानाय फिथाइ थायग्रा बिफांफोर जेरै ओ गय खान्थाल थाइजौ नालेंखर बिफां बैफोरबायदि गासैबो फिथाइ थायग्रा बिफांखौ मा खालामो बै जिगाबजों जोङो दिरुं बानायनानै जोङो खायो आरो गं औ फांफ्रोम बिफाङावबो खानानै जोङो होयो बे बिनि फोथायनाया जाहैबाय माने बेबायदि खालामोब्ला जोंहा औ गोबां माने फिथाइ मोननो हायो होननानै मोनसे फोथायनाय दङ आरो बेबायदि फोथायनायनि फोथायनायजोंनो जोङो बे दुरुंखौ खानानै होयो। ओमफ्राय बेनि उनाव जोङो आ बे गंफ्रोम न'खौबो आवा खुन्दुंजों सोंनायनिबो मोनसे माबा फोथायनाय बा आ खान्थि दङ जोङो बे सानखालि फुङावनो गंफ्रुम न'खौबो आवा खुन्दुंजों सोंजोबनानै होयो बेनि फोथायनायनि ओंथिया जाहोन हैबाय जोंहा ओ जाहाथे बेनि उनावथ' जोंहा मा फागुन बा सैत्रफोरावहा जोंहा गोबां बार बारो बेबायदि बे बारहुंखानिफ्राय बा बार बारनायनिफ्राय जोङो जाहाथे ओ रैखा मोनो जोंनि न'आ माने बुखार जाया बेफोरबायदि बार मोदाइजों बारजों बेखौ फोथायनानै जोङो बे आवा खुन्दुंजों सोङो आरो जोंनि गंफ्रोमबो न'फोरखौ बा बाख्रिफोरखौ बेबायदि खान्थिया दङ आरो नोंथां जोंनाव ओ नोंथाङाबो ए से बेनि बागैनो फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ फोरमायजागोन फोरमायजागोन नोंथा माने जोंनिजों जा सोलियो बेखौ एसे फोरमायना हरनो सानदों आरो ना औ जोंनि जाबो थिग बेबायदिनो जेनेबा पुस दाननि जोबथा सानखालि आरोना
औ
बे सानखालि सानावनो ओ फिथा अन गुन्दैफोरखौ रेडि जेनेबा देखाजोबनानै अन गुन्दै खालामजोबखायो आरो औ बेनिफ्राय हराव एसे बे मागो होनबाथाय मागो फोरबो होनबाथाय एक जानायनि फोरबो र खम आरो ना
औ नंगौ
फोरबो रखम बेखायनो बे पुस्टाननि जोबथा हरावनो जेनेबा न'खर न'खर फिथा सावो।
औ
ओमफ्राय बे फिथा सावनाय समावनो जेनेबा बेदर फिसा फि बेदर ना बेदर फिसा जेनेबा एव मानै संनानै जेनेबा एसे न'आवनो इन्जय जायो आरो खाना जायो जेनेबा औ बे फोरखौ जाखांनायनि उनाव फुङाव ओ नोंथाङा बुंनाय बायदिनो दुगैस्रां लोबस्रां फुंनावनो एक्स सोरांस्लाब मोनै जेनेबा दाउखा गाबै सिगांनो जेनबा ना
औ औ
जि दुगैस्रां लोबस्रां बे बेलागुरखौ सावहैनाय जायो आरो औ सावनानै नोंथाङा फोरमायनाय बा ओरनो बेबायदिनो अन खान्दाफोरखौ लानानै न'आव बिफां लाइफांआव आलायना दोनफैयो
औ
फुं एबा सोरांनाय लोगो लोगोनो फिथा बायदिसिना ओरै मान सनमान ओरै होलायनाय हिसाबै गामिनि गेदेर गोलाव ओ गथ' उन्दै गासि बो होलाय लायो आरो ओमफ्राय फिथा जानो औ फिथा जानो ओरै फैनाय जोंनो साहा लोंनो फैनाय बेफोरबायदियावनो थारमाने मान होलायनाय दं
औ
बे फोरबोआव एसे गेदेर उन्दै मान लालायनायबो जायो आरो बे फोरबोआव मागो फोरबोआव फिथाफोरखौ जेनेबा जोंनिथिं ओरैबायदि सावो थारमाने लावदुम फिथा एन्थाब माइब्रानि थावनि फिथा ओ माथानि थावनि कला साफ्रि बेफोर ओ बे फोर फिथाफोरखौ जोंनियाव सावनाय जायो आरो
नंगौ
उ ओ लावदुम फिथाखौ सिबिं सिबिं देनानै थारमाने ओरै गेजेर गेजेर होनानै सावनाय जायो ओफ्राय एनथाब एनथाबावबो बिदि नो सिबिंबो होजायो ओमफ्राय मेथाइ गुरु बिदि होनानै सावनाय जायो
औ
ओमफ्राय माइब्रानि थावनि जेनेबा माइब्राया दाथ' आरो देनानै थाव होबानो जाहैबायना लारु खालामनानै थावनि माथानिसिम कला सा फ्रिखौबो बिदिनो गला आरि खालामनानै ओइ गल गल खालामनानै थावाव लुनानै जेनेबा बेखौ दाब्ला खालामनानै बिदि सावनाय जायो औ बेफोर औ मागोआथ' जाबाय गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय मोनसे फोरबो जों बर' हारिनि थाखाय
औ
ओम दा नोंथांनिसिम मोनसे सोंलु सोंफिनदों जेनेबा नोंथांमोननिसिम मा नोंथांमोननिथिंजाय मा मा फिथा सावनाय जायो ओरैनो
औ नोंथां जोंनिथिं बे बायदिनो जोङो माइब्रानिफ्राय बानायजानाय ओ एन्थाब फिथा लोगोसे थावनि बे सिथाव ओमफ्राय जोङो बे ओ नालेंखरनि लारु ओमफ्राय सिबिं लारु बेफोरबायदिखौल' जोङो बांसिन बानायनानै जानायखौ नुनो मोनो। मोनो आरो मानोना जोङो बे लावदुम फिथा बेखौ। थ' जोङो मोनसे फोथायनाय दङ जोङो मागो समावहा जोङो। माने लावदुम फिथाफोरखौ जानाय नुनो मोना आरो औ औ औ। सरासनस्रा समाव बा जोङो बेफोर बे लावदुम फिथाखौ बानायनानै जानायखौ नुनो मोनो। बे जानो मोनैबा जोंनि जायैनि मोनसे ओ फोथायनायबा जाहोना जाहैबाय जों जेनेबा बे मागो समाव बे लावदुम फिथाखौ जायोब्ला मोसुनाव बा दुमालु जायो होननानै। बिदि फोथायनाय गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंङो फोथायबोनाय एबा खुगा खुगा सोलिबोनाय बे हिसाबैनो जोङो दासिमबो बेखौ फोथायनानै जोङो माने मागो फोरबोफोराव जोङो बे लावदुम फिथाखौ। बानायनानै जानाय नुनो मोना आरो बारा।
औ बे सखदा थारमाने जोंनाव मोनसे फोथायनाय दोङो थारमाने। बे लावदुम फिथाखौ जोंनिया सावथारनांगौ। सावनानै थारमाने बे लाव अ मा। औ औ लावदुम फिथायाव माने सिबिं होआ थारमाने मोनसे ओरै सिबिं होयि लावदुम फिथाजों माइरं गोजा आरो माइरं नङा जेनेबा अन गुन्दै गोजा। बे उन्दै उन गुन्दै गोजाखौ लारु जेनेबा लावदुम फिथा सावबाय। सावनानै जेनेबा। अखानाय एक थारिखआव फुङाव फुङाव नङा आरो नौथा दसथासो बाजायाव। बेसोरसो बाजियाव थारमाने ओइ गोथैसो होननाय मोनसे थारमाने गोदो गोदोनिफ्रायबो बावबोयो थारमाने बे फिथाखौ सावनानै जुमायजों लोगोसे बे फिथाखौ होनानै थारमाने गोथैसो होननानै थारमाने बावो थारमाने ओ बेदि नेम दोङ आरो जोंनाव ओमफ्राय सिबिं होनानै। नोथ' सिबिं होनायखौ जाबाय जों आं नों मानसिया बे सिबिं होआलासेनो थारमाने बे ओ लावदुम फिथायाव जेबो होआलासिनो मोनसे सावनायखौ थारमाने गोथैसोनो बावो। बिदि नेम दङ आरो जोंनाव गोदो औ औ औ अन गुन्दै जाबा अन गुन दै गोजाल'जों फिथा माबा लावदुम फिथाखौ सावबाय सावनानै थारमाने बेखौ बावो थार माने बिदिहाय मोनसे नेम नुबोदों आरो गोदो गोदायनिफ्रायनो दासिमबो उन्दैनिफ्रायनो थारमाने एसे औ।
बो दङ बे ओ गोथैसि बावउनाया जोंना ओ बावउनाया ओरैबायदि आरो जोङो बे जाय जोङो मानसिया जानो बानायो बेखौनो जोंना माने मानसिफ्रा जा रावबो जायैनि सिगांनो। जोङो बिसोरनो बाउग्रोनाय बियो हुदाया दं खान्थिया दं आरो। जोङो बेयाव बाउखांनायनि उनावसो ओमफ्राय जोङो मानसिफ्रा जायो आरो बेबायदि फिथाफोरखौ बेबायदि मा नोंथांजों ओ माखासे ओ सावरायलायनायनि गेजेरजों औ। सावराय नोंथांजों सावरायलायनायनि गेजेरजों माने ओ माखासे मिथिफोर। मिथिनो मोनबाय ओ बेनि थाखाय जोबोर जोबोर ओ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।
ओ आंनिफ्रायबो नोंथां नोंथांनिफ्राय जोबोद। ओ जेनेबा मोनथिनो मोनैफोरखौ मोनथिनो मोनबाय। नोंथांनिसिम साबायगर थाबाय आं। निफ्रायबो समाथ' जोंनिया जाबायानो खोना ना नोंथां। औ दे दे।